हेलौ नोंथां। हेलौ।
अ हेलौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथांङा। औ खोनादों ना। औ नोंथांसिम गाहामामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ।
औ ओ नोंथांजों आङो दसे सम सावरायजागोन ना नोंथाङा सम दंब्ला।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जोना बेनोदि नोंथांजों एसे बैसागोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ ओ बैसागो होनोब्लाथ जोङो बर' हारिया जोबोद रंजानाय फोरबो होननानै जों मिथिनाय जायो नङा। नङा होनबा नोंथां?
औ मिथिनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां ओ नोंथाङा दा बुंनो हागोन नामा ओ बैसागोआव जोङो माबोरै बैसागोखौ जोङो मोनबेसे बाहागोआव रानो?
औ बैसागुखौथ'
औ। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां बैसागुखौथ' ओरैनो गासैबो। सेरजा, ज'था। ओरै गंगोना ला लानानै मोसानाय जायो आरोना? बर'नि ट्रेडिसनेल द ख'ना गाननानै आर'नाइ लानानै बिदिजों ओरै मोसानाय जायो आरो।
औ औ ओ बैसागो खौ जोङो मोननै रोखोमाव राननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां? बिदिनो मानसिनि आरो मोसौनि औ ओ मो मोसौ मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो बिदिनो ओ पानिलाव ओ बिदिनो हालदै आरो। बायदिसिना बिदिनो बुथुमनानै जोङो मो सौखौ थुखैनाय जायो नङा होन बा फिथाइफोरखौ औ नोंथांमोननिथिं मा मा? ओ लानानै थुखैनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? मा मा मैगंफोर बुथुमनानै
निजा फान्थाव बेनिफ्राय दिग्लि लिथि लायो ओमफ्राय थाराय लायो आरोना नोंथां बि बिजोंनो मोसौ थुखैनाय जायो। औ
औ बिदिनो ओ जोङो थौफोरनि हांगारफोरखौ जों फुनानै थावफुननानै मोसौनि बिखुङाव फथा फथा फोनना होनाय जायो आरो नंगौना
औ नंगौ नोंथां
औ औ ओह नोंथांमोननि थिंजाय माबारैहाय बैसागोखौ रंजा बाजा हेगारहरो एसे फोरमायदो नोंथाङा
औ जोंनि जाय बिदिनो खाम सिफुं सेर जथा ओरि लायो आरो लानानै मोसा सायो जेनेबा आरो ट्रेडिसनेल दख दख'ना गाननानै आर'नाइ लानानै बिदिनो गामिनि गासिबो रंजा जायो आरोना गासिबो रंजानानै जेनेबा बैसागुखौ हेग हेगारहरो
औ औ
औ
नोंथाङाबो मायबाफोर सोंबा सोजागोन नोंथां
अ नोंथांमोननि जासो बोरै जेनेबा बैसागुखौ हगार हरो
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जोंनिथिंबो रंजा रंजा बाजा बिदिनो बोराय बुरै एबा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइफोराबो मोसायो बिदिनो ओ गोदोनि दिनावथ' बिदिनो गोबाङानो बांसिनानो खाम, जथा लानानै मोसायोमोन। आथिखालनि ओनसोलाव जोङो बि दिनो दामग्रा दाबजुफोरखौसो बानानै मोसानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। बिदिनो गोदोनि दिननि बादिब्लाथाय जोङो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना बिदिनो औवानिफ्राय दाननानै मोननाय थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो मोसायोमोन आरो गोदो। ओ औ बिदिनो ओ नोंथांमोननिथिंबो जानो हागौ बिदिनो लानानै मोसायो।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो लानानै मोसायो जोंनि जाबो।
औ औ ओ नोंथांमोननिथिं बिदिनो बैसागो फोरबोआव मा मा मैगंफोर खांथिंनानै जायो एसे
जोंनि जा ओ बिदिनो बैसागुखालि दिंखिया बिदिनो थालिर थालि फस्ला, खानथाल जेरै गासिखौबो बायदि बायदि जानाय जायो आरोना नोंथां जेनेबा गासिखौबो ओरै बायदि बायदि बायदि बायदि हाग्रानि मैगंफोरखौ खांथिंनानै जानाय जायो आरोना
औ औ नंगौ ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो ओ बैसागो फोरबोआव मायबाफोर फांसनफोर जायो नामा नोंथां।
औ जायो जायो नोंथां
औ औ माबायदिहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
अ बेखौथ' बिदिनो गामिनि गासैबो सेंग्रा-सिख्ला बोराइ-बेन्थ' ओरिजें नांनानै खुंनाय जायो आरोना बिदिनो गासैबो सोरबा बल गार एरिया नायमानि लाबोयो आरो ना गासिबो उन उनदै उनदै गथ'फोराबो मोसायो गोदो फोराबो बिदिनो रंजायो आरोना
औ ओ बिदिनो औ औ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो फांसनफोर जायोबाथाय जोङो बिदिनो खेला धुला बि दिनो बायदि बायदि काबादि खारनाय, हांसो हमनाय बिदिनो ओ खारनाय बादायलायनाय थालिर गाखो नाय थिंख्लि बुख्रुबनाय बिदि गथ'फोरनो बिदि खेलाबो होनाय जायो आरो गोदोरफोरनोबो ओ बिदिनो आरो मो मोसानाय बादायलायनायबो होनाय जायो मेथाइ खननाय बादायलायनायबो होनाय जायो बिदिनो खायफा खायफा ओनसोलाव फेसन देखायनायबो होनाय जायो आरो जोङो मुंदांखा दें देंखोगिरिफोरखौबो जोङो बरायनानै लाबोनाय जायो आरो नंगौना नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
औ ओ बिदिनो जोङो गाजा गोमजायै बैसागो फोरबोखौ ओ हेगार हरनाय जायो आरो आरो नोंथांमोननिथिंजाय बिदिनो ओ न'खर न'खर हाबनानै मोसानानै जि अनसुंथाइ मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर अमा खालामनाय जायो
अह जोंफोरनि ओनसोलाव बिब्दिखौ जेनेबा जमायैनो जाय जाय मोसादों बेखिनिजोंनो दैमानि इसे ओरैनो खाना जानाय जायो आरोना
औ औ नंगौ औ
बिदिनो गासिबो खस्थ' खालाम नाय जायो नालाय गासिबो खाना जमा जानाय जायो आरोना फैसाखौ गाससिखौबो मोनजोबनानै
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनि थारैनो ओ जोंनि ओनसोल सोलावबो बिदिनो
औ औ
ओ नोंथांमोननिथिंजाय बिदिनो थालिर गस्ला खौ मा माजों जानाय जायो नोंथां?
ओ फसाखौ ओरैनो बेदरजों जानाय जायो आरोना बांसिन नानो माने बेदर जायो आरोना जेनेबा इयो बैसागुआव जा थारनांगौ बियो नेमथार आरोना बर'फो फोरनि बैसागुआव माने थालिर फस्ला जाथारनांगौ बेयो नेम खा आरोना
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोङो बैसागोआव औ बिदिनो जोङो बैस सागोआव सिख्लाफोरा दख'ना दख'ना गाननाया जों गोमो गाबनि नङा होमबा थां बिदिनो आर'नाइ गोजा आर'नाइ गोथां जान्जियाव खानाय बिदिनो। खानानै जोङो मोस सानाय जायो आरो। खर'आव बिबार लानानै।
औ नंगौ नोंथां।
सेंग्राफोरा गामसा गोथां आर'नाइ गोथां। बिदिनो गेन्जि गुफुर गाननानै मोसानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। ओ नोंथाङा बुंनो हागोन। गोन नामा आथिखालाव ओ मोसानो। जेन'बा गोदोनि जों आथिखालनि बैसागो रंजानाय दं माइबाफोर फारागखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
औ मोनदों नोंथां। आगोलावथ' खाम सिफुं लानानै मोसानाय जायोमोन सेरजा उनु लानानै दानाथ' बेफोरो खमायलांगासिनो। बिनो आरो ना। औ।
औ। औ।
औ। खमैबो। फसाय जायो म्हनमा गान्धिसो आरो
औ औ थारैनो नंगौ नंगौ।
दानि दे
औ।
इसे फाराग जादों। द
औ औ। बिदिनो ओं। गोबां नियम दंमोन न'? नंङा होनबा जोंनि माबायाव गोदो गोदाय बिदिनो। आथिखालनि माबाफोरा बिदिनो सोलायलांनो हमगासिनो आरो लासै लासै।
औ
खोनादोना नोंथां? औ
औ खोनादों नोंथां।